हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों ओ
गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओ नोंथाङा आंनो फन हरनायनि जाहोनखौ फोरमायना हा गोनना
नोंथांजों आं दा जोंनि आथिखालाव सोलिबाय थानाय बैसागो फोर होन बागैसोस सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव दासान्दि माबोरैहाय बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायोबा खुंनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन ओ जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबो खौ माबोरै खुङो होननानै बुङोब्ला ओ बैसागु बुङोब्लाथ' बयबो गासिबो रंजानायखौनो बैसागुबो थोराव बयबो गाससिबो जहै रंजानायखौनो बुजियो । ओ बैसागुखौ जोङो मोननै मोननै खुङो जोङो जोंनि बिथिं जाय मोननैबो बाहागोआव मोसौ बैसागो आरो मान सि बैसाबगु। ओ औ मोसौ बैसागु खौ माला खङो होननानै बुङोब्ला सै सैद दाननि जोबथि खालार खालि । जोङो मोसौ बैसागो हिसाबै खुंनाय जायो ।
नंगौ नोंथां औ
मोसौ थुखै मोसौ थुखैनायाव नांगौ जानाय बेसादफोरखौ जोङो सानसे सिगाङावनो गलानिफ्रायब्लाा जोङो दैमा सेर सेरनिफ्राय बुथुमनानै लायो । जेरै लाव फान्थाव थाराय दिग्लिलिथि
औ नंगौ नोंथां ।
बेफोरखौहाय सानसे सिगावनो न'आव लाब नानै दोनफैखागोन आरो । बेनि उनावहाय जेब्ला सै दाननि जोबथा खालार खालि फुङाव सिखारो अब्ला जोङो दुगैस्रां लोबस्रां बेफोर लाबानै दोनफैनाय थानाय दिग्लिनिथिथारा बेफोर खौहाय हानानै लानाय जायो । गासैखौबो औ । बेनि उनावहाय जोङो माखासे माखासेखौ ओरैनो दोनो माखासे औवानि आरो जिरनानै माला सुनानै ओ थाराय थाराजों जोङो ननि मोनफ्रोमबो उ खुमावनो बेखौ थेबनानै दोननाय जायो आरो
औ नंगौ नों
बेनि उनाव जोङो सारायनि हांगारफोरखौ हखनानैहाय लाय बिलाइ लाइ बिलायाव जानाय थाव लगायनानै ओ
औ
औवा मोनसे दाननानै बेखौहाय थुख्राथाम थुख्राथाम हासनानै बेखौ आरुंजों खाजोबनानै बे फोथा बेखौ हांगार लगायनानै मोसौनो फोथा फोननानै होनाय जायो बेनि उनावहाय औ थारैनो
औ
बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ दैखराव बा दैमा फुख्रिफोराव
औ
बिनि थाखाय थाराय थाराजों बुस्रोदनानै लानानै थांनाय जायो आरो जेब्ला बेखौ दैमायावबा फुख्रियाव थुखैगोन अब्ला दोंनैसो सल रोजाब नाय जायो जेरै लावजा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिमानि खिटेर बिफानि खि थेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बेफोरबायदि फंनैसो बुंनानै बे थाराय लाव फान्थाव हानानै लानायखौ मोसौनाव सारनानै थारायजों बुस्रुदनानै होनाय जायो बिदि मानो थुखैनानै बिदि बुस्रोदो? होननानै बुङोब्ला जोङो मोसौफोरा देरनो रोङालासिनो थानायखौ बेफोरबायदि बोसोराव खनसे थुखैयोब्ला देरो जौस्रां देरस्रां जायो होननानै सिगां आबौ आबैमोननिफ्राय जोङो मोनथिनो मोनदों बेनि खायनो जोङो दाहालागि बेफोरबायदि हाबाफोरखौ मावबाय थायो होनना फोथायो आरोना बेनि न बेहाय जोङो बैसाग दाननि से खालार खालिनिफ्राय मानसि बैसागो बैसाग दान निस खालार खालि जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां एफा इसोरनियावहाय बे गोदान बोसोराव जाहाथे जेबो दुखु खैफोद आफोद फैया जेंना जेंसि जाया बेनि थाखाय जोङो आफा इसोरनाव आर'ज गाबग्रोयो बेनि उनावहाय जोङो न'खरनि द बिमा बिफा बा बिबै बिबौ बिसोरनिफ्राय मान मान होननानै सनमान लायो
औ नंगौनि
बेनि उनावहाय जोङो बे सानखालि गोखा गोखैबो गोखा गोखै थाबफिननानै गोखाा गोस न लाफा सायखौ पाद लेवा मानामुनि दिंखिया बेफोरबायदि थथिंनानै बेदरजों जयै संनानै जायो आरो बेनि उनावहाय बे सानखालि जोंनि बिथिंजाय मोसानाय जाया अ फैसा दाननि नै खालारनिफ्राय जोङो जोंनि बर'फोरनि खाम जथा सिरजा सिफुं जाबसुं गामजुफोर खौ लानानै सेंग्रा सिख्ला माबा बोराय बुरै गथ' गथाय बे बायदि ज' ज'यै मोसानो ओंखारो औ बेनि उनावहाय जोङो बेफोरबायदि मोसायो मोसानायाव सोरबा अननानै थाइसे थाइनै रां माइरं अनसुंथाइ हरो बेफोरबायदिनो मोसायै मोसायै स्नि सानहालागै मोसाखांनायनि उनाव जोंनि जोंङो जयैनो लावखार ओंखाम जायो। जेरै ना बेदर जौ ओंखाम बेफोरबायदिनो बोथिसे ज' संनानै जायो बेनि उनावहाय जाखांनानै खाम ज था सेरजा सिफुंखौ दामनानै बैसागुनि सल' रोजाबनानै दान्दिसे सम
फोजोबनाय जायो ओ नोंथांमोननिथिंजाय माबोरैयै बैसागु फोरबोखौ फालियो नोंथांमोननि ओनसोलाव बा गामियाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ
नोंथांमोननि बायदिनो जो-जोंनिथिंजायबो बैसागोखौ मोननै रोखोमाव फालिनाय जायो सैथो-सैथो दाननि जोबथा सान खालि फालिनाय जे बेखौ मोसौ बैसागो होनना बुंनाय जायो। मानसि बैसागो होननानै बुङोब्ला जों सेथि सानखालिनिफ्रायसो फालिनाय जायो आरोना सेथि सानखालि जोंङो जोंनिथिंजाय मोसानाय जाया बैसान-बैसान खालि जोंनि जे उन्दै-उन्दै बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन बिसोर गा सैबो गेदोरफोरखौ मान होलायो। सनमान लालायो बेनि नैथि सानखालिनिफ्रायसो जों मोसानाय-मोसानायखौ जागायो बिनिफ्राय जोंङो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो ज' ज' ओंखार ओंखार हानजा-हानजा मो सायो। रंजायै बाजायै बेफोर बादिनो जों गासै स्नि सानहालागै बैसागोखौ दिनैसिमहालागै फालिबो गासिनो दंङ आरो फालिलांबाय थागोन।
औ
नोंथांमोननिथिंहाय बैसा-बैसागो बैसागोआव जेन मोसानायाव जे आग-आगजु लायो बेफोर आगजुफोरखौ एसे फारि-फारि ब खोन्थालांनां हागोन ना नोंथाङा
हागोन ओ मा मा आगजु लाना लायो होननानै बुङोब्ला, खाम जथा सेरजा सि जाबस्रिं थ'रखा बेफोरखौनो गुबैयै लानाय जायो। ओ बेफोरनि अनगायै जोंनि बिथिंसो बेफोरखौ लायालाबसिनो गथ' उन्दै उन्दै गथ'फोरा ओ थरखा लानानै ओरैनो मोस सानायखौ नुनो मोनो ओ बेनि उन बेनि अनगायैबो सोरबा सोरबा थफ्ला लानानै, मोसानायखो जों दासिमबो नुनो मोना आरो बेनि अनगायैबो दा दा बिगियान मुगायाव ओंखारनाय, बक्सफोरखौ ला नानै बोराय बुरैफोरा मोसानाय जोङो नु ओरैनो दा नुनो मोनगासिनो दङ,
औ औ नंगौ
बेफोरबायदि दामजु लानानै मोसानाया, गोरोन्थिना मोजां नों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां,
औ
जोंनि जे बर'फोरनि दामग्रा आगजु बेफोरखौ जोङो बावगारनानै जुदि, जोङो बैसागो बोथोरावनो, बक्स बा एबा इन बेलेग आगजु बाहायोब्ला जों गोरोन्थि जागोन मानो होनब्ला जों गोदोनिफ्रायनो जे खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ लानानैनो जोङो दिनैसिमहालागै रंजाबोगासिनो दङ, आरो रंजालांबायाबो थागोन। जोङो बेखौ लुगैया जे जोङो दानि दिनाव जे बैसागोआव जों बक्स लानानै मोसानाय जों बेखौ लुगैया। आरो जों बेखौ जा जाजानोबो लुगैया आरो जानो बो होआ मानो होनोब्ला बेफोरखौ बेफोरखौ बाहाय बाहाय बाहाय लासै लासै गोदोनि जे दामग्रा आगजु खाम सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं बेफोरखौ जोङो लासैनो बावगारलांगोन बेनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ बाहायिया मोजां।
औ थारैनो नोंथां।
बुंहरनाय थाबाय आं‌
औ
नोंथाङा एसे फोरमायना होबावदो नामा बेफोरनि बागै
औ ओम आंबो बेखौनो बुंनो सानो दे जोङो बेफोरो खाम जथा सेरजा सिफुं दाब जाबस्रिं बेफोर फोरखौ गारनानैहाय जोङो बक्स फोरजों मोसायोब्ला जोङो बे बैसागु खौ गा गोमजा खुंनायनि ने जानाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला जोङो। बैसागु बोथोराव मोसा जायोब्ला रंजायोब्ला खाम जथा सेरजा सि बेफोरसो जोंनि आरिमुनि दामसु
औ नंगौ नोंथां
बेफोरजों मोसायाब्ला जोङो बैसागुखौ गाजा गोमजायै खुंजानाय जानाय नङा होननानै आं सानो आरोना
नोंगौ नोंथां औ थारनो
थारैनो
औ नोंथां
औ
बिदिब्ला जोंनि समाबो जाबायमोन
औ नथां नोंथांजों आंजों बे सुंद' बिबुंथि सावरायलायनायखौ आङो बेखिनियावनो दोनस'नोसै नामा
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय औ